हेलौ
हेलौ खुलुमबाय
औ
औ खोनादों
ओम- जोङो दिनै मोनसे ओ जों मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनो सानदों आरो ना बे तपिकआनो जाबाय माबा ओम- सोलोंथाइ ना सोलोंथाइ आथिखालाव माबायदि गोदो माबायदिमोन फारागखौ रायलायगोन आरो जागोन।
औ औ जायो जायो जायो।
औ। सोलोंथाइ होनोबाथ' बियो मा? मोन्थिखायोदा ना? सोलोंथाइ ना बयबो दा लागासिनो सोलोंथाइ उम गोदो माबायदिमोन सोलोंथाइया बेनि बागै नोंथाङा एसे मिथियो नामा?
गोदोनि दिनावथ' औ गोदोनि दिनाव दिनावथ' डिजिटेल जुग नङामोन नालाय उन्दै उन्दै गथ' फोरा जेब्ला स्कुलावहाय थाङो बै समावहाय ओरैबायदि असुबिदामोन जे स्कुलावहाय जिरायग्रा डेक्सनिफ्राय लानानै माखासे सुबिदा गैयामोन बे समाव उन्दै उन्दै गथ'फोरा आखाइयाव बस्था आरो जलंगा जलंगायाव लेखा लानानै थांनो गोनां जायोमोन। आरो अबेबा अबेबा गामियाव ओरैबायदि उसुबिदाबो जायोमोन जे थांलाय फैलायनो हान्थि मेला गैया। हान्था मेला गैया बिनि थाखाय थाबाय थाबाय थांनांगौ जायो बबेबा समाव सानथोलाय जायो। बिदिनो स्कुला सोरनाबा सोरनाबा गोजान बैफोरबायदिखौ नुनो मोनोमोन आरो। गोदोनि जुगाव।
नि जुगाव आरो मा फरायसालिफ्राबो खाथि खाला गैयामोन ना?
औ फरायसालिफोराबो खाथि खाला गैयामोन। बेफोरबायदिनो उसुबिदा जायोमोन आरो। नाथाय दानि दिगा दानि दिनावहाय डिजिटेल जुग बांसि सिन फरायसाफोरानो दानिया हान्था मेलानि फ्रायबो मोजां गारि गुरा दङ बिनि उनाव हायो गोदोनि बाय दि ओ बस्था लांलायनो गोनां गैया आरो आ जलंगायाव लेखा लांलायनो गोनांथि गैया। दानिया ओरैबायदि मोजां जे स्कुलनिफ्रायनो बेग निफ्राय लानानै इउनि फ्रमनिफ्राय लानानै बायदि रोखोमनि सुबिदाखौ मोननो हायो आरो।
औ।
औ।
आरो गोदोनि समाव ना बिमा बिफायाबो बारा लेखा फरा रोङामोन नालाय बेनिखायनो गथ'फोरखौबो माने सोलोंथाइ लाहोनायखौ नुनो मोननाय जायामोन आरो बारा ना।
औ औ औ। नंगौ थारैनो सैथो।
औ आथिखालावथ' एसेबाबो गोरों गोराया बारा जाबाय ना गासैनिबो बिमा बिफायानो रोंफ्रांजोबो बा फरायजोबनाय ना सोलोंथाइ लानाय गोरों गोरा जाजोब्बाय ना।
औ औ। नाथाय दानि जुगाव सोलोंथाइया डिजिटेल जुगबाबो खायफा खाय खायफाया सोलोंथाइखौ लानानै गावनि फारसे जेबो हुसियार ओ जानानै थायाखै।
औ।
जेसेबांनाखि सोलोंथाइ मोनदोंब्लाबो खायफा खायफाया ओरैबायदि सोलोंथाइखौ ओ गाहाय थाखोजों लानानै थांगासिनो दङ' जायनि जाहोनाव दासिमबो उन उन जोलैफोराहाय बेखार जानानै दङ'।
औ।
नाथाय गोदोनि जुगाव बुंनो थाङोब्ला एसे एसे फरायनायानो जायाथों मानो माने बिसोरनि रोंगौथिया गोबां थाखोनि जानानै फै थायो आरो।
औ गुवारमोन ना। गोदोना मानि गोदोनाथ' एसे एनै गोदोनाथ' बारा फरायामोन ना ओरैनो मेट्रिक पास ना क्लास नाइन थेन बिदिल'सो फरायोमोन अब्लाबो बिसोरनि साननाय हनाय नि रोंगौथिया दानिजों रुजु जाया आरोना। दानियाथ' क्लास ओइट नाइन नाइन टेन फरायनायाथ' जेबोखौनो नलेजखौनो मोना बिसोरो ना?
औ औ
सिगाङाव जाबायदि फरायोमोन ना बिसोरजों माने रुजुना नायोबा बिसोर जेबोआनो नङा ना दासो ख' थाखोयाव फरायहांनाय बायदि।
औ औ औ नंगौ जानांगौ बेफोरनि औ जाखौ जानांगौ बेफोरनि जि खिनि प्रब्लेमफोराबो दानि जुगावदि ओंखारदों म बाइल निफ्राय लानानै टिभि निफ्राय लानानै खायफा खायफा गथ'फोरा बै फोराव गोदोसोनानै थायो।
औ
माने फरायनायखौ गोसो होलिया। बैनि थाखायबो जानांगौ फरायनायाव एसेबाबो गाज्रि मैखोम खोख्लैदों होननानै आं सानो आरो।
औ बेजों लोगोसे गोदोनि सोलोंथाइया एसेबाबो मानि गोसो होनाय जायोमोन आरोना गोदोना। मानि जेबो बिदि बायहेरा जेबो माबा गैयामोनना इदि मबाइलनिफ्राय लानानै टिभि निफ्राय लानानै ना बेफोराव माने गोदो हाबामोन आरो बि बिसोरो जा सोलोंथाइ लायो माने गोसो होनानै लाखायोमोन आरोना। दानि बायदि दानि खौथ' माने सा स्राजाङैसो सोलोंथाइ लानाय बायदि नुयोना। माखासे सोलोंसाफोरखौ नायोबा आरो गोदोना उम गोदोना आरो मानि गोबां बुरजा बुरजा फरायनांगौमोन होननानै जों खोनाबोदों आरो ना। मेट्रिक होनो थाखाय क्लास नाइन निफ्रायनो नाइन टेनफायनो मोननै बोमोन बोसोरनखौ फरायनानैसो मेट्रिक आनजादखौ होनांगौ जायो बेफोरबायदि होनोमोन आरो।
औ
एसेबाबो सिगांना गोरासिनमोन बेखौ नुहरदों आरो आङो आथिखालावथ' एसेबाबो इजिसिन जाबायना।
ओम आथिखालावथ' आरो नै दानि मेट्रिक आनजादफोरा माने। एसे आलादा रोखोमनि जाबाय मानो होनबा गोदोनियाव ओ गासैखौबो रोखा रोखायै लिरनांगौ जायोमोन। जेनेबा बेखेवनानै लिरनांगौ जायोमोन नाथाय दानि जुगावहाय नोङो बासि बासि लिरनायनिबो सुबिदा फैबाय आ
सुबिदा फैबाय औ उम। आथिखालाव आरो माखासे माने फोरमायनानैनो होखाजोबनाय जायो फोरोंनानैनो ना आरो लोगोसे मा फैथावना बेफोरखौबो जोङो माने एसेबाबो खिन्थानाय बा इंगित होनाय जाखायोना गोदोनाथ' बेफोरबायदि गैयामोन जानो हा गौ।
औ।
उम।
दानि जुगावहाय आरो उन्दै उन्दै गथ'फोरा ओरैबायदि स्मार्टबो जानो हमदों। मबाइल, टि भि ओंखारनानै जेरावनाखि उन्दै उन्दै गथ' फोरानो माखासे आखलफोरखौ मबाइलफोराव नायनानै मिथिना मिथिना लानो हायो।
औ सोलोंना लागासिनो
बेरा फारसेथिं बेखौ नायोब्ला ओ दानि जिहेतु बिसोर मुगाया मोजां होननानै साननो हायो आरो
औ मोजांबो फारसे गाज्रिबो ना मोजाङै बाहायनो रोंबा मोजां गाज्रियै बोरैबा ना नायोबा गाज्रिबो आरो ना बेयो गावबा गावनि सायाव जाबाय। उम।
औ। मोजां होननानै बुङोब्ला नै दायो अनलाइनावहायो जिखिनि परिक्षा बेफोरनि बेफोरनि जिखिनि ओ फिननाय आरो सोंलु बेफोरखौ नायनानै जोङो सों नानै लानो हायो। माने गोदोनि जुगाव बेवहायो जेरैहाय ओ थिउसन लानांगौ जायोमोन ना दानि जुगाव अनलाइननि गेजेर जोंनो टिउसननि गोनांथि गैया होननानै आं सानहरो आरो
औ। फारसेथिं मोजांबो आरोना मानो होनबा जोङो बेफोरखौ अनलाइनावनो मोनजोबो। फार्सेथि आथिखालाव बेफोराव अनलाइनाव मोनो लोगोसे मानि खायसेया लानो रोङा ना ओरैनो टाइम पासावसो मानि सा साज्रां नायनानै दोनो आरो बेफोरनि फारसेबो गाज्रि आरोना खायसेया बाहायनो रोङाखै ना आथिखालनि अनलाइन जुगखौ जों माने खारफानो रोङाखै जेरैबायदि खारनांगौ ना जेरै दा आथिखालाव मब बेल ओंखारदों बयबो मबेलजों मानि जोङो गोबां रोखोमनि सोलोंथाइबो मोननो हायो मबेइलनि गेजेरजों बा अनलाइननि गेजेरजों ना थाय खायसेया बे अनलाइनखौ माने गाज्रि थिंबो बाहायनायखौ नुनो मोनदों आरो ना आथिखालाव
औ थारैनो सैथो। माने गोदोनि। जुगावहायो आं बै मोनसे बाथ्राखौ सानहरदों। गोदोनि जुगाव। मानो फरायनाया खम होननानै मिथियोमोन होनब्ला स्कुल फरायसालि फ्राय लानानै गोजौ फरायसालिनिफ्राय लान - नानै गोबां गोजान गोजानावसो जायोमोन माने ओ बुंनो थाङोब्ला फरायसालियानो जा फरायसालिमायानो जा माने खाथि खालायाव गैयिनि थाखाय आंखालथिया बारामोन बिनि थाखा खायोज बेसेबांबा गोजान गोजानाव नांगौ अबा समाव बबेबा बबेबास फरायसालियाथ' सानसे थोललो गाम लायो बै फोरावहाय थांनो बानाया बाराज जायो
औ आरो थांलाय औ थांलाय फैलायनि सुबिदाबो गैयिनि थाखाय ना बेनि थाखायबो सोलोंथाइया गोदो खममोन आद रोना सोलोंथाइ लानाय सुबुंफोरा औ दानि बायदि न'सुंसे यावनो बा खाथि खालायावनो बा गामियावनो बा गावनि टाउन एरियायावनो बेफोरबायदि मुलुगसोलोंसालि माखासे कलेजफ्रा गैयामोन ना
औ औ
हान्था मेलानि थाखायबो गोदोनि सुबुंफ्रा माने सोलोंथाइया उन जानानै दंमोन बेखौ ओं मिथि इनो हायो आरो ना
औ थारैनो सैथो
उम
सोलोंथाइखौ लानानै जुदि जोङो गासिबो मोनसे थांखियावनो जुदि थायोबा जानांगौ बयबो ओ माखासे जिहेथु जोंहा खाबु मोनदों ओ साख्रियानो जा बा बायदि रोखोमनि बाहागो लाथाव बेफोराव बाहागो लानो हागोन होननानै आं नुहरो।
अब्ला ना सावरायनायखौ दोनथ'नोसै ना उम
औ सावरायनायखौ दोनथ'जासै गोनदे औ औ